औ
औ मा मावदोंलाय नोंथांआलाय?
नै नोंथां जिरायना दंथ'यो दायो।
अ नंगौ नामा?
औ नोंथां औ।
एसे गोनां खोथा हागोन ना?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ आबाद मावनायनि सायाव एसे गोनां खोथा सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां ओ हागोन।
आबाद मावनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदि मावबोनायमोन? आरो दानि जुगाव माबाय दि सोलायबोखो मावनाय दांनायफोरा बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां औ हागोन।
अ दे फोरमायनानै होदो एसे।
औ औ। जिहेथु जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा आबाद गाहाय सुबुंखा जों बेखौ मिनथिखायो जिथु गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो लाखिबोगासिनो आरो दासिमबो बो हेतु जों आाबाद जों सोमोन्दो लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। सरासनस्रायै बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला औ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां आबाद मावबोगासिनो जिहेथु गोदो गोदाय बयबो सुबुङानो जिहेथु मोसौजों हालेवनानै आबादखौ मावो दानिया आथिखालनि जिहेथु गो गोदान मुगानि ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुवामोन गोदोनि समावहाय। जिथु बिसोरो नांगोलजोंनो मोसौजों हालेवनानै जिथु आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। सरासनस्रायै आबाद होननानै बुङोब्ला जिहेथु बर'फोरा ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद मेसें बोथोर नि आबाद बायदि रोखोमनि आबाद माव जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ औ
बोथोरावहाय जोंङो गाहायैनो जिहेथु माइ आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनोमोन ओमफाय लोगोसेयैनो बेनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोराव बायदि रोखोमनि मै मैगं मैलाफोर जेरैहायनि गिलेद स्रा भिनदि बिनिफ्राय फ थल खांख्रिखला जिंखा लाव जिथु बेफोरबायदि जोंङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जों नुनो मोनो आरो आरो लोगोसेयैनो माइ आबादखौहाय जेब्लानोखि बर'फोरा हाखांबाय अबाव बै जेब्ला दुब्लिफोथारा जेब्ला नाखि आबाद गैयि जाबाय
औ औ
जिहेथु मेसें बोथोरावबो बै फोथारखौ मावनानै जिहेथु हालौवनानै बिसोरो आबाद मावफिननायखौ जोंङो नुनो मोनदोंमोन आरो जेरैहाय जोंङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होननानै बुङोबा हागोन जे बिसोरो आलु गायोमोन
आलु औ
फैयो लाइ फैयो लाइ ला
औ औ।
ओमफाय बिदिनो मथर
औ औ। औ।
बिदिनो आरोबाव जों बुंबावनो हागोन जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा सबाय हानि सबाय हानि सबाय गायबोनायखौ जों नुनो मोनदों फाथो फाथो फोबोनायखौबो जों नुनो मोन्दों। जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा दैज्लां बोथोरावनो जा बा मेसें बोथोरावनो जा गासैबो समावनो जिहेतु आबादजों जोंङो सोमोन्दो लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंङो जिथु दानि गोदान मुगानि जिथु बर'फोरनि आबाद मावनाय सायख' आबाद मावनायनि जिहेथु थासारिखौ नायहरोब्ला जों नुनो मोनो जे इसिबां सोलायनायखौ जों नुहुरा आरो जिहेतु जों सोलायदोंबो बुंनो हायो जे गोदोनि समाव बर'फोरा जोंहा नांगोलजों हालेवनानै आबाद मावोमोन। खिन्थु जों आथिखालाव बांसिन जोङो ट्रेक्टरजों जिहेतु हालेवनानै जोङो माइ आबाद मावनाय बा बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालावबो जिहेथु बर'फोरा
औ औ
बैफोर मैगंफोरखौ जिहेथु मावो आरो बेनो जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनबावदों जे जोंनि हालामावहाय जिहेथु गोबांनो बानलु बानलु सिब्र'नि जिहेतु खेथि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जिहेथु बैफोर आबादफोरनि गेजेरजोंनो बर'फोरा गोदोनिफ्राय गावनि जिखिथु न'खर न'खराव जितु नांनाय थाव, संख्रि, बानलु लोगोसेयैनो खरसा जानायाव गोनांथि जानाय बायदिसिना आगजुफोर आरो बिदिनो ओ गाव फिसा फिसौखौ जिहेथु फोरोंनायाव
ओ औ औ।
रांखान्थिनि जि खरसा जितु बेफोरखौ जोङो आबादजोंनो जिहेथु जोङो सुंथाबोनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसेयैनो जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनायजों लोगोसे हाथाइ बाजारफोराव थांनानै जिहेथु बै मैगंफोरखौ आबाद मावनाय होननानै रांखान्थियाव जि नखर सुंथाबोनाय जायखौ जों नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला जिहेथु गोदो गोदोनि समाव जिबायदिनोखि आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन।आथिखालावबो जों बैफोर आबादफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
एसे सोलायनाय नुबोबाय आरो
इसे सोलायनाय नुबोबाय आरो दायो।ओ नोंथांहाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा? जिहेथु नोंथांमोननि हालामावहाय गोदोनिफ्राय जिथु मा मा आबाद मावनाय जायोमोन गोदोनि समाव आरो आथिखालावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बे फोरनि गेजेराव माबाफोर एसे फारागफोर नुदो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। औ औ औ।
फारागाथ' गोबां फाराग नुबोदों नोंथां।
औ।
बर' बर' गामि गामि ज' ज' माइ गायलायलायोमोन।
औ।
नाथाय दा बेफोरबायदि गैला। गासिबो माइ गायग्रा मेसिन
औ।
हालेवग्रा मेसिन जेरै टेक्टर बेफोरबायदिनि हेफाजाबै गासिबो आबाद मावग्रा जालांजोबबाय। आरो आबाद मावनायफ्रावबो गासिखौबो सोलायनाय नुनो हमबाय। आबादनि। आबाद मावनायनि माइ आबाद मावनायनि सोलाय बानलु आबाद।
औ।
जेरै साफार आबाद।
औ औ।
सोलायनाय नुबोबाय।
औ औ।
जोगोनार। जोगोनार आबाद, बेफोरखौ बेसर सबाय बेफोरखौ सोलायनाय नुबोदों।
औ औ गोदोनि समाव माने बांसिनानो मोजांमीन आरोना? बोथोरजों लोगोसे जों सोलायबोनायखौ नुदों आरो ।
औ औ नंगौ नंगौ ।
नोंथांङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो, नोंसोरो नोंसोरनि गामियाव एबा एरियायावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो बे बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा।
औ औ हागोन नोंथां औ जिथु जोंनि ओनसोलफोरावबो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो नुयो। जिहेतु बानलुनि आबाद मावनाय। बिदिनो जेनेबा माइखौहाय गोबां खम मावनाय। सिन नुसै आ आथिखालाव।
औ औ।
जेरावनोखि जिहेतु जों जिहेतु जोंनि ओनसोलनि जानिखि हा जायगा। बे हाफोरा माने एसे बोरि बेबो ओंखायनो दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखा हायो होमबा माने दैया बाराहाय थाबांङा थाबांङा जायो माने ।
औ औ। गोजौ हा गोजौ हानि थाखाय।
मानि थाखाय? ओंखायनो जोंनि हालामनि जिहेथु सुबुंफोरखौ जोंङो माने माइनि सोलायै माने गोरान खेथिखौसो बांसिन गोसोनाय नुसै आरो, जितु माइ आबादनि अनगायै जेरैनोखि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बानलु गायनाय बानलु आबाद मावनाय ।
रांखान्थियावबो गोबाद गोबां मोनहैयो । हेफाजाब होयो ।
बानलुनि औ बानलुआ जेहेतु मोजां दामावबो जिहेथु हाथायावहाय जों फाननो हानाय जायोना
औ औ
मोजांबो जायो आरो। रांखान्थि सुंथानो आथिखालाव बांसिनानो जों बानलु गायनाय बिदिनो जोगोनार गायनाय नुसै। बिदिनो बेसर फोनाय
औ औ
खो जों नुनो मोनसै आरो जे
बांसिनखौनो हाखौनो जोंङो सबाय हानि सबाय फोनाय बा जोंङो फा थो फोनाय बा जों मैथा जिहेथु बेफोरफोरखौ नोंसो सैमोन आरो खिन्थु आथिखालनि बेलायावहाय जों नाहरोब्ला बेफोरखौ खम नुसै आरो बांसिनानो बानलु आबाद मावनाय बिदिनो जोगोनारनि आबाद मावनाय बे बेफोरखौ जों नुनो मोन सै आरो ओ लोगोसे मोन
नोंथाङा बेफोर आबाद मावनायाव माबायदि हासार खौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो।
अ नोंथां औ औ जिहेथु गोदोनि समावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो हास सार होआब्लाबो ओरैनो जोंहा आबाद गायबानो जायोमोन। जिहेथु हासार गोनां बुंनां हाया बेनिफ्राय लासै लासैनो जिहेथु गोबोरखि गोबोरखि होनाय हासार सिम गोबोरखिजों जिहेथु गायनाय जायोमोन आरो सिगाङावहाय नाथाय जोङो जेब्लानिखि गायबोयै गायबोयै गायबोना जानोखि आथिखालाव सफैनाय लोगो लोगोनो जिहेथु हानि बिबांखौ खमायबोनाय
औ औ
नि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जिहेथु दानि गोदान मुगानि माखासे आबादफोर जेरैनिखि बानलु सिब्र' गायनाय
औ औ
हाइब्रिद हाइब्रिद होनना बुङो जोगोनार गायनाय बिदिनो बायदिसिना केरेला गायनाय बिदिनो ओ लेस्रा गायनाय जिहेथु बेफोरनो हा सार नांगौ जायो जायनि जाउनाव जोङो माने आथिखालाव ओ रासायनारि हासार जिहेथु बेखौ बाहायनायखौ नुसै बेनि अनगायैबो जोङो बानलुआव गोबांखौनो जिहेथु जोङो ओ बयलारनि जानिखि बयलार दावनि‌ खि
औ औ औ
सारनानै जिहेथु खेथि मावनायखौ जों नुसै लोगोसेयैनो जोंहा जिहेथु गोदो समाव जों जेबबो एम्फौ एनलानि मुलि साराबाबो जोंहा मोजाङैनो जोङो ओ आबादनि जायनाखि फिथाइखौ जों बोखांनो हायोमोन खिन्थु आथिखालाव मुलि नङा मुलि सारालासिनो जोङो आथिखालाव माने फिथाइखौ मोनस्रायै बायदि जाबाय आरो बेफोरबायदि जाना थाबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो नामा जिहेथु नोंथांमोननि हालामनि जिहेथु बै आबादनि सोलायबोनायनि सोमोन्दै औ
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय
औ औ नोंथां दे औ